हेल'
औ हेल'
औ
मा- मा
नोंथाङा दा फ्रिमोन ना?
फ्रियावनो दंथ'यो औ।
ए ओंखाम जाखांबायमोन?
जानायाथ' जाखांबाय।
ए जोंहाबो जाखांबाय।
अ-अ ओमफ्राय माबाफोर रायज्लायनो नागिरदोंमोन नामा?
रायज्लायनोसै दिनै माबानि फिथाइ सामथाइनि रायज्लायनोसै।
अ दे
नोंथांमोननाव मा-मा फिथाइफोर दं जाखो? फिथाइ माने फिथाइनि बिफांफोर
जोंनाव खान्थाल बि बिफां दङ थाइजौ बिफां दं ओमफ्राय सपारि बिफां दङ
औ
द्रागन बिफां दङ।
ए
बेनो आरो बे बिफां गिदिरफोरनि फिथाइफोरनि मादाव द्रागनाथ' बिफां गिदिर जाया जानाया
औ
ओमफ्राय ओरैनो थालिरफोर दङ न'आव जानायनि थाखाय दङ आरो।
फिथाइ सामथाइया एसेब्लाबो बारियाव नोंथांमोननावलाय दंना गैया?
जोंनावबो दङ दंनाया बिदिनो जेनेबा थाइजौआथ' बयनावबो थायो थानाया
ओम थायो औ बे थाइजौआ बयनावबो थायो।
औ थाइजौ दं ओमफ्राय खान्थाल दं लेसु दं
अ
थालिर-थालिर दं
अ
जुमब्रा-जुमब्रा दं
ओम
ओमफ्राय मा दंबावोमोनलाय र' सपारि दं सपारिया बे बे माबाया बे गोजा गोजाया बेगर गोजा-गोजाया बेखौ बे दं ओमफ्राय गुफुर गुफुरा दं मा होनोमोनलाय बेखौ बेगर गोजाखौ?
आं मोनथियाहाय नामखौ जायखिजाया जिबाबो गोजाबाबो सपारिल' होननानै मिथिगौ आं खिन्थु गोदान नाम दङ ना मायो बेखौ आं मोन्थिया।
आंबो मिथिया जायखिजाया होनो ना मायोमोन सानदों आं बेखौनो।
अ उम होमबालाय न'आव जानो थाखाय दङ आरो नोंथांमोनहा फिथाइ सामथाइया
ओ दङआनो होनजायो।
न'आव गायनानै लाबालाय गोसोबायदि मोन मोनजायो नों बाजारनिफ्राय लाबोनांगौबा मेडिसिन होनानै लाबोनाय मानायफोरखौसो मोनजालाय लाङो
साप्लााय जानाय जों आजिखालिथ'
औ गाव गावनि न'आव जायगा दङबा गायनानै लानानै जानायानो मोजांबो
मोजांबो जायो औ
फ्रेस फिथाइ मोनजानाय जायो।
औ नोंथाङा मा फिथाइखौ साबसिन जानो मोजां मोनो फालाय
आङो थाइजौ फिथाइखौ मोजां मोनो मोनो मोननाय आं गासिखौबो जानो खान्थालखौबो गोमोनखौ मोजां मोनो आङो गोथांखौ उदै सानाय मोनो जायो अब्लाबो गोथांब्लाबो थेवबो गोमोनखौ साबसिन मोनो आङो गोदा गोथांखौ उदैै सानाय मोनो आं
बारा जाजाया जाजानायालाय
औ
सोरबा सोरनाबा सोरहाबा सोरनाबा उदै स नागिरो
आंनानै उदै सायो गोथां खान्थाल जायोबा
बांद्राय जाजाया बेबायदिया
औ
नोंथांनालाय सायोना साया
आंना सानाया साया साफेराखै सानाया जानानै दिनैसिमाव आरो
औ
जेसेबां जादों साफेराखै आरो जानायालाय
सायो आंना मानो होनबा
औ
एसेबां जानायबो जाया
अ अ जोंनाव थाइजौआ बार' मासआबो दङ दंनाया
एह
बबावबा समनिया गोदै जायो आरो बबावबा समनिया गोखै जायो थाइजौआनो
ए बुंनो हाया आरोना गोदै बे बिफांनिया गोदै होननानैदि बुंनो हाला आरो
ओहो बुंनो हाला ओमफ्राय हानानै बुंबासो फिथाइयाबो मोजां जायो बिफाङावनो फोमोननांगौबा गावो गाज्रि जायो नस्थ' जायो सेवग्र'जोबो
औ सेग्र'लांजोबो बायनानै गायनायमोन बे बिफांखौ दाबोनो नै मावलिगासिनो दङ बिबार लागासिनो दं
दासो
औ आगोलाव सिरिसे जाखांबाय ओमफ्राय दा गोदान बिबार लाफिनबावदों
नब मानसिफोरनाथ' जोब जोबबायानो होन जायो।
औ औ सालाननि दं
सालाननिखौथ' मोनो साप्लाायनि
अम साप्लाय खौ मोनो।
दा ओरैनो ल-लकेलनि बोथोर सानै थायनायाै जोब्बायानो होनजाबाय आरो।
बाय जोबबाय
मा फिथाइखौ साबसिन मोनो नोंथाङालाय
फिथाइया बिदिनो आनारसफोरखौबो जानो मोजां मोनो आं आरो दड्रागन द्रागन दड्रागनखौबो मोजां मोना आं आफपेलफोरखौ बांद्राय मोजां मोना आं जानो दड्रागनखौ मोजां मोनो आनारसखौ मोजां मोनो।
औ औ
नोंथाङालाय
आं मोजां मोननाया फार्स्टआव होनोबा खान्थालखौ होनजागोन खोमा खान्थाल ओमफ्राय खान्थाल मोजां मोनो थालिर थालिर मोजां थालिरा बै माबाया जेखाजो थालिर ना मा होनो।
गायथाया गाहाय गाहाया
अमहो बे गोदै जायोना गोलाउ गोलाउ गोदै गोदै जायो।
औ बेनानोथ' फिथाइया गा बिफाङा गाहाय जायो।
ए बिफाङा गाहाय जायो आरो आं नुफेरबाय आरो बे बिफांखौ बेखौ ओमफ्राय थाइ खान्थालखौबो मोजां मोनो। खान्थाल ओमफ्राय लिसु
अम
जेर'ख
लिसुआ बांद्राय जायोबा उदै सायो। लिसुआबो आरो देहा गाज्रिफ्रा लोमजायो।
औ औ आरो आनारसखौ जानो मोजां मोनो आं। बुंनो थाङोबा गासिखौबो जानाया मोजांङानो जोब माने गाव गाव टेस थायोनालाय।
औ औ नंगौ नंगौ
बुंनो हाया मोजां मोनो बेखौ मोजां मोनो बेखौ मोजां मोना होननानै अम
औ नोंगौ बुंनो हाया। गावबा गाव
औ बेखौ मोजां मोनथारो होननानैबो बुंनो हाजोबा।
औ बे मोजां मोजां मोननाय मोनैनि बायनायफ्राव बायनाय खौ मोजां मोनो बेनि सायावसो जाहैबाय बे मोजां नंङि मोजां नंयिया टेसाथ थिक आनो जाजोबो गासिबनाबो
ओमफ्राय दासान्दि आङो थाइजौखौ साप्लायखौ लेंग्राखौ बायनानै लाबोबाय थानाय जायो बेखौ गोदै गोथाव मोनो।
अम आंबो जानो गोथाव मोनो।
लेंग्राखौ
ओंखामजों ओंखामजोंसो जानाय जाबावो एखमबाथ'
उम
थेस जायो गोथाव जायो खहाबनाय बायदि मानो
दालिफोर संनानै
दालिफोर नांगौ
औ थाइगिराबो दासान्दि गोरलैहा जानो गोथाव
उम थाइगिर लगायनानै ओंखाम नों बेखौबो
औ आं बेखौनो एसे आसारबो बानायनानै दोनलायलायबाय गोराबा गोराबा जानो सुखवा मानो होनबा बेे जायोना
बेजेबो जाहै आ ख्रिस्टआो खम जालङोनदांलै
बे समाव आं दा समाव गोरलैयावसो जानो गोथाव मोनो बोरायबाथाय आं जाखालाबो
मेजिकनो गाबजों माबाबो जायो नालाय
अ जानो सुखा नाजोंबो बिदै फुदुंनानै जायो आं
उम औ
थाय आनो औ फ्रायानो नाजों बांसिन जानाय जायो बे थाइगिर फिथाइखौ
थाइगिर लोंनो मोजां जायो गरम गरम दिनफ्राव
गरम दिनफ्राव थिंख्लाङाबो मोजां नाजों बिदै फुदुंनानै जानायाव
ना ना गिदिरजों ना ना फिसाजों जायो जाखो नोंथांमोनालाय
गिदिरजोंबो जायो फिसाजोंबो जायो आरो सम सम फुसखाजोंबो बानायनानै जानाय जायो आरो न'आव थिंख्लांखौ औ बायनानै दोनफैखायो आं
नंगौ बेबादिखौ सम सम जानांगौ गासिबनिबो बुसखौ लाजोबनांगौ
बे थिंख्लां फिथाइ मोनफ्रुनाय समाव फानफैयोना मेरला बेखौ बायनानै दोनखाबाय फैयो आं आराम बेखंखौ जिरनानै
औ
औ